ल' अ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
थां।
अह अब्ला आं नोंथां दिनै जोङो बैसागुनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अब्ला जोङो बैसागोखौहाय जोङो बोरैहाय फालियो बै सागो जों बर' हारिया बोरै सोमोन्दो मा सोमोन्दो दं नोंथाङा एसे बुंफोरलाना होनो हागोन ना बैसागोखौ जों बर'फ्रा मानो आंगो हिसाबै फालियो बिनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां जोंना औ जोंना थ' ओ बैसागो फोरबो होनोब्ला बर'फोरनि मोनसे फोरबोल' नङा बियो ओ जोंनि मोन ओ हारिजोंबो मोनसे गोथौयै सोमोन्दो थानाय ओ फोरबो होननानै जों बे खौ सानना लानो हायो। आरो बे फोरबोख खौ जोंना गोदो गोदाय निफायनो आज आबै आबौमोना फा ओ फालिबोगासिनो आरो दाबो फालिबाय थायो।
औ।
बे फोरबोखौहाय जोंना ओ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफाय ओ बैसागो फो रबो होननानै जोङो सानना लायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सैथो दाननि जोबथा खालार-खालारावहाय जोंना मोसौ थुखैनाय एबा मोसौ बैसागोखौ जोङो मोनथिना मोनो। बे बोस सौ बैसागुआवनोहाय जोंहा गिबियावनो ओ फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय ओ जोंना लाव फान्थाव बिदिनो हालदै देग्लिलिथि बिलाइ बेफोरखौ जोंना हानानै लानाय जायो। बेखौ हा खांनानैहाय जोंहा ओ औवानि आरं जिरनानैहाय बेखौ माला सुना लानाय जायो।
औ।
बे मालाखो सुखांनायनि उनाव ओ साराय एबा खा ओ खान्था बेफोरनि हांगारखौ जोंना हल'ना नै ओ थालिर दुनायाव लानानै बेखौ थाव गुबैजोंहाय मोजां नाफ्ले नाफ्ले ओ लगायना लानाय जायो
औ
बेनिफ्रायहाय जोंहा मोसौखौ ओ फोथार माबेबा फोथारफोराव ओ दैमा जाम्फै एबा ओ फुख्रिफोराव लांनाय जायो ओ थुखैनो थाखाय ओ मोख मोसौखौ जोङो बेफोराव लांनानै थुखैहैयो थुखैखांनानै जोंहा ओ जा माला सुनानै लादों बेखौ जोंहा गंआवहाय आलायना होयो बेनिफ्राय जोंहा ओ जा माला सुखांनानै आग्लायनाय बेखौहाय मोसौनियाव सारै सारै ओ जोंहा खुगा मेथाइ रोजाबनाय जायो गोदोनिफ्राय फ्रायनो बर'नि मोनसे बेखौहाय औ बेखौहाय ओ उनावहाय थुखैखांनानै माबाजों ओ दिग्लि लथि बिलाइजों बुनानै मोसौखौ जोंना उदाङै हेंगारना हरो बै सानखालि ओ ना नाथाय बेलेग सानखालि जोंना दोनदाल होयोब्लाबो बै सानखालि ओ ओरैनो उदाङै हेंगारना होयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बै सानखालि मोसौनि बैसागु जाहैबाय बेनि थाखायनो उदाङै हेंगारना होयो ओ बेजों लोगोसे जोंना सारायनि ओ हांगारखौबो लाबोफानायखौ जोंहा मोसौनियाव फ ओ फोथा फोननानै होयो जाहाथे जोंना मोसौ मैसोखौ ओ गोदोनि ओ गोदोथ' जोंना बांसिन बांसिन ओनसोलानो जोंना हा ग्रा बारिमोन बेनि थाखायनो जोंना ओ मोसा मुपु फोर थायोमोन बेफोरखौ ओ बेफोर जोंना जाहाथे मोसौखौ जानो हाया एबा गिनानै खारो बेनि थाखाय फथाखौ फोननानै फाख्रा सिख्ला खालामनानै होनाय हरनाय जायोमोन बेनिफ्रायहाय जोंहा जेबोब्ला मोना मोना जायो अ अब्ला जोंना मोसौआ न' फारसे फैयो अब्ला मोसौखौ जोङो गोदान फागाजों खानाय जायो आरो जोंहा फुजा होनाय जायो बे फुजायाव जा औ बे फुजायाव जा बाव बा बावथाय होदोंमोन बुध फ्रसाद एबा थालिर बायदिसिना बेफोरखौ जोंना मोसौनो जाहोनाय जायो
थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनायखौबो आं गनायथि होयो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जों बैसागोखौ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जे ओ बैस माने आसिन दाननि जोबथार खालि खालि नङा होमबा दाननि जोबथा खालार खाै जोङो मोसौ बैसागो होननानै बुङो बिनि उनाव जोङो ओ मोसौफोरखौ जों दैमा दैसायाव लांनानै थुखैहयो बेजों लोगोसे जोङो बिसोरनो जोङो फथा फोननानै होयो बेबो नंगौ जों आथिखालाव दासिमबो जोङो बेखौ बाहायबाय दं आरो लोगोसे जोङो बिनिफ्राय जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर जा होननानै जोङो मोसौखौ जोङो ओ खुबैनानै होयो आरो माला मोसौनि गोदोनाव जेनेबा बिखो फान्थाव देग्लिथि माबा बेफोरखौ जोङो बिसोरनि गोदोनायाव होनाय जायो आरो। लोगोसे जोङो मोनाबिलि समाव जोङो बिदिनो फुजा खालामनानै जों बिसोरखौ बिसोरनि दुरुंफोरखौ जों गोदानै होनाय जायो लोगोसे फुंबिलि समावनो जोङो गोखा गोखैखौ बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ खानानै जोङो गोखा गोखैखो जों हराव जायो नङा होमबा नों थां ओ सोरबा सोरबा बे खौ बेदरजों जायो सोरबा निरामिस जायो अमा सोरबा दाउजों जायो बिदिनो जों गोखा गोखैखौ जोङो जायो आरो गोखा गोखैयाबो जोंनि ओ जेआ जायोब्ला जोङो बेमार आजार जाया होननानै गोदोनि आबै आबौमोननि फोथायनायजोंनो जों दिनैसिम बेखौ जाबाय थायो आरो जों जाबोबाय थायो। मानोना हा एक स' एक बिद बिखोना आदारखौ जोङो जायोब्ला जोंनि देहायाव हा सानाय सुनाय बेमार आजार जाया जाथों होननानै जोङो बे फोथायनायजों जेनेबा जों बेखौ जानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोङो ओ बैसागोनि नैथि म नैथि सानखालि जोङो सेरै एक थारिखै जोङो ओम बा गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै जोङो फुजा खालामहैयो गेदेरा बोरसान स्रियो आरो उन्दैफोरा बोर लायो बिदिनो ओ गेदेरखौ जोङो आनथु खेरायनानै खुलुमनानै जों बिसोरनिफ्राय बोर लायो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर सानस्रियो माने बोर होनाय लानाय जायो आरो बैदिनखालि जोंहा। बिनि उनाव जोङो नैथि नैथि थारिखाव जोङो बैसागुखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव माने ओ मागिनाय जायो जायखौ जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ थ' गथायफोराबो गावबा गाव ग्रुप ग्रुप जानानै बिदिनो रंजायो आरो। लोगोसे बर'नि हारिमु दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बिदिनो हौवासाफोरा हौवा सेंग्राफोरा बिदिनो गामसा गोथां उम आ फास्रानि फालि जेरै आर'नाइ बिनिफ्राय गिनजि सला गुफुर बिदि गाननानै आरो आइजोफोराबो गोमो दख'ना ब्लाउस गोजा ब्लाउस गाननानै लोगोसे आरो फास्रा फालि लानानै बिसोरो ओ मोसायो आरो बैसागो रंजायो। जेरै खुगा मेथाइ बैसागो जेरै बाथ्रा फाव जों जंखायनाय बैसागो बेफोर रखम जोङो गोदोनिफ्राय खुगाजों खुगा रोजाबबोबाय थानाय मेथाइ खनबोबाय थानाय बेफोर रखम मेथाइखौ जोङो ओ रोजाब फोनानै मोसायो आरो बैसागोखौ। अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बैसागोखौ बोरैयै ओ मोसायो एसे बुंफोरना होनो हागोन ना? बोरैहाय मागिनायाव बोरैहाय मोसायो?
औ हागोन नोंथां नोंथाङासो दानि बुंलांनाय जों ना बैसागुनि नै थारिखनिफ्राय मागिनाय एबा बैसागु मोसानाय जायो होनदों थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ बिदिनो नै थारिकनिफ्रायहाय ओ मोसानाय जायो। बे मोसानाव ओ मोसानाय सान खालिहाय जोंहा गिबियावनो फुङाव गासैबो सिखारनानै मोजाङै दुगै ग्रोना लानायजों लोगोसे ओ गुबुन ओ बिदिनो ओ मोसा मोसानो थांगोन नालाय गुबुन जायगायाव बेनि था खायनो जोंहा ओंखाम उखैयो बेनि थाखायनो जोङो मोजाङै फुङाव बाथिसे जाग्रोना लानाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ हिनजाव माहारिफोरा एबा हिनजावसाफोरा जोंना दख'ना गोमो फास्रा गोजा एबा ब्लाउस बिदि आरो खानायाव बिबार लानानै ओंखारनाय जायो बिदिनो जोंना हौवा माहारियाबो बा हौवासाफोराबो जोंना ओ गामसा गोथां ओ गेनजि गुफुर एबा दानाथ' ओ जोंना गोबां रोखोमनि गस्ला आर'नाइ गस्ला बायदि ओंखारदों बेफोरखौ जोंना गाननानैहाय आर'नाइ फालि लानानैहाय ओंखारना थांनाय जायो बेनिफ्राय जोंना ओ बिदिनो गामियाव जमा जानानै दाम ओ गोबां दामग्रा देग्रा बर'फोरनि दामग्रा देग्रा आइजेंफोरखौ लानाय जों लोगोसे गासैबो मोसानो थाखाय थाग थिगियारि जानानै ओंखारलाङो बिदिनो ओंखारलांनानै मा सोरनावबा न'खराव हाबहैनानैहाय जोंना मोसाहैनाय जायो आरो बे न'खराव जाय हाबहैनानै मोसाखांनायनि उनाव बिगोमाया जा हरदों बेखौ जोंना गोसो खुसियै लानानै फैनाय जायो ओ लानानै फैनानै जोंहा बेखौ ओ गामियावनो जमा दोनफैनाय जायो बिदिनो जोंना सानफ्रोमबो मोसानानै सान ओ बिदिनो साना सानब्रै एबा सानथाम बारलांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेफोर जा मोनबोदों बेखौ ज' खालामनानैहाय जोंना ओ मोनसे ओ गामि लावखार ओंखाम जानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा बे लावखार ओंखाम जाखांनानै जा रां रुफा एबा जा माइरं बेफोर आग्लायलांदों बेखौ जोंहा इयुननि थाखाय दोनो एबा सोरबा ओ न'खरनो सहाय होनो बा सोरनोबा ओ गैयियाव हेफाजाब होनो होननानै होननानै दोननाय जायो बिदिनो ओ बैसागुआ जोंना बैसागु मोसानाया बे रोखोमैनो जोबलाङो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो गनायथाव आरो जोङो बैस बैसागोआनो बर'नि जोंनि आंगो फोरबो जायखौ जों गोदो गोदोनि आजै आजौमोननिफ्रायनो जों खोनानो मोनबोदों आरो जों दिनै सिबोबोबायबो थादों बर'फ्रा जेब्लासिम बे जायगायाव बा बर'फ्रा जेब्लासिम जोनोम मोनदों अब्लानिफ्रायनो जों बर'फ्रा बैसागो खौ फालिबोबाय थादों होननानै जोङो फोथायो नङा होमबा नोंथां मानोना बियो जोंनि गायनाय फुनाय बियो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बैसागोआ बर'नि एंगार हायि फोरबो बियो बर'नि गिबि फोरबो होननानै जोङो बयबो मिथिगौ नङा होम्बा नोंथां जोंहा बर'आ फोरबोआ मोनबा दोङो बेनि गेजेरावनो जोङो बैसागुखौ जों गिबि फोरबो हिसाबै जोङो बयबो फालियो आरो आरो आथिखालाव जोङो बैसागोखौ जोङो जौस्रां लेभेलावबो फैनाय नुबाय आरो गेवलां फोथारावबो जोङो बैसागोखौ रंजायो आरो जौस्रां लेभेलावबो जों रंजायो नङा ओमबा नोंथां अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनोमोननानै आं गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय
गोजोन्थों नोंथां।